हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ दङ फ्रियैनो
औ दायो आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथाङा दस से सम होनो हागोन नामा
औ हागोन आं हागोन गोबां समानो हागोन
औ दायोथ' आङो आंनि टपिक लानानै फैनायानो जाहैबाय जिब जुनार आरो
औ औ
औ दानि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनोब्लाथ गोबां गोमालांनो हमजोबबाय जेरै मोस सौ, बोरमा, दाउ, अमा गासिबो गोदोनि बायदि नङा दानि दानि न'आव फिसाबो न'आव फिसिजाग्रा जुनार फोरा गासैबो गोमालांनो हमजोबबायआरो आरो बेबायदिनो सुबुं सुबुं माहारियाबो गोबां बारायनायनि जाहोनाव थाग्रा जायगा गैला बेफोरखौ खानो थाखाय जायगा गैला बेफोरखौ फिनो थाखाय आरो एर एफोरखौ खानो थाखाय गांसो गैला बेफोरनि थाखाय जानाय आदारा खमायलांनो हमजोबबाय बेफोरनि जाउनावनो जोङो बेफोरखौ खमायलांनो हमबाय आरो बेफोर गासिबो मोनसे मोनसे गोमालांनो हमजोब्बाय जेरै मोसौ मोसौआथ' गोदोनि दिनाव न'खरसेयावनो दसथा फन्द्रथा गाहामसिम थायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दायोथ' दायोथ' बांसिन नुनोनो मोनला बेफोर मोसौफोरखौ खायसे खायसे न'खरावथन मोसौखौनो नुनो मोननाय जाला आरो खायसे खायसे न'खराव बिदिनो मासे मानैल' नुनो मोनसै आरो बेफोरबायदिनि जाहोनावनो थानाय जायगा गैयि आरो खानो थाखाय जायगा गैयि बेफोरनि थाखायनो बेफोरनि थाखायनो फाननांगौ जाजोब्बाय आरो फानाब्लाबो रांनि गोनांथि जानायावहाय बेफोरखौ फाननांगौ जाबाय फाननांगौ जाबाय आरो बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद जोंनि थाखाय जोबोद मानो होनोब्ला गोनांथार मानो होनोब्ला बेफोरो जोंखौ सहाय खालामो नांगौआव बेफोरखौ जोङो फाननानैहाय जोङो जाखिनि रां नांगौ एबा जोंनि न'खराव बेमारफोर जायोबा बे बेराम नायनो थाखाय रां नांगौ जायो बे बेफोरखौ जोङो फाननानै रां मोननो हायोमोन आरो नोंथां। दाथ' बेफोरखौ फाननायनि बेफोरखौ फाननो थाखाय मोसौ फानो बोरमाफ्रानो गैलाबा जोङो जोबोद साननांगौ जाबाय आरो आरो जोबोद खस्थ' खालामनांगौ। बेफोरखौ जोङो गोदोनि बायदि ग्रोम ग्रोम थायोब्ला बेफोरो आरो जोङो न'आव फिसानाय न'आव फिसिनाय मोनबा आरो सुबुं माहारिया बेबायदि जानाय नङामोनब्ला जोङो बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां मोनगौमोन बुथुमनानै दोननो हागौमोन आरो दाथ' बेबायदि नङा नालाय। सोलायलांबाय गासिबो जेरै दाउफोराबो जोङो दाउफोरखौबो जोबोद ग्रोम ग्रोम फिसिनो हायोमोन। आरो फिसा होनानै जों गोबां बे फिसानि फिसा बेफोरबायदि जोङो फिनानै जोङो बारि खालामनानै जोङो बेखौ फिना दोननो हायोमोन आरो दाथ' गैला बेबायदियानो मासे मानैल' थासै मानो होनोब्ला बेमारफोराबो जोबोद जाबाय थायो दाउफोरनावबो बोसोराव खेबनै खेबथाब जायो बेफोर बेरामफोरा। आरो अमा अमा अमाखौबोथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो फिबोबाय थायोमोन बेफोरखौ बेखौ फाननानै जोङो गोबां रां मोननो हायोमोन दाथ' बे अमायाबो गोमालांनो हमबाय जोंनि थं बां बारा गैला। जोबोद बेमारबो जानो हमबाय आरो जानायाबो बारा नालाय आरो फि बेफोरखौ फिसिनो थाखायबो जायगाफोर गैला नालाय बेनिखायनो गोमालांनो हमबाय आरो बे अमायाबो। दाबो जोंनि गामियाव बांला फिसिनाय जाला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नुनो मोनो आरो एसे होनबाबो थेवबो जोंनि गामियावहाय बारा नुनो मोनला आरो बांसिन न'खरफ्रावनो नुनो मोनला। आरो गोदोनि बायदिबो नङा नालाय गासिबो एखे नङा नालालाय दानि जुगा सोलायबाय। खासिबो खासिबो न'फ्राबो मोजां मोजां जाजोब्बाय गोदोनि बायदि थुरि न' थोखौनि न' गैला गासिबो गोबां साननो गोरों आरो बुजिनो गोरों जाबाय। दानि सुबुं मा सुबुंफ्रा आरो गोबां गिदिर गिदिर साख्रि मावनो हमबाय। बेफोरो जाबाय फरायनायनि सायाव आरो गोदोनाथ' फरायनायफोरबो गैया नालाय। बेनिखायनो जेबो साननो साननो रोङो हमनो रोङामोन नालाय। दानाथ' फरायनाय सायावसो जानांजोबो नालाय बेनि थाखायनो गासिबो फरायनानै गिदिर गिदिर साख्रि लानानै जोङो बांसिन खामानिखौनो मावनो मोनला आरो बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोल फावथ' बेबायदि नङा नालाय टाउन सहरफ्रावसो बेबायदि माहाजोन माहाजोन दं नालाय जोंनि गामिफ्रावथ' बेबायदिनो होनोमबाबो थुरिनि न' नुनो थांला। बेबायदिनो एसे इथानिफोर लुनानै थासाब बायो आरो जोंनि गामिफ्रावहाय बेबायदि आरो बेफोरो जिब जुनारफोरनि सायावथ' जोङो गोबां बुजिनो मोनबाय गासिबो गोमालांनो हमजोबबाय। नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि
दा जोंनिथिंथ' गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ फिसिनाय नुनो मोननो थांलिया जोंनिथिंबो। बेबायदिनो जिब जुनार मादथाय बर' माहारिनि गेजेराव अमा बेफोरनो आरो। अमा बांसिन बिदिनो हांसो दाउ बेफोरखौ फिसियो। बांसिन जोंनि
मान होने बर' ओनसोलाव बर' आइजोफोराव अमा फिसिनानै गोबां रोखोमनि गावनि नांगौ जानाय मा होनो बेसाद एबा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायना बायनानै नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबां बर' न'खरफोराव बिदिनो हांसो फिसिनाय नुनो मोनो बोरमाफोर फिसिनाय नुनो मोनो दाउ अमा फिसिनाय नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोदान गोदान मुगानि माने बिगियानारि मुवाजों मेडिसिनजों बयलार होनाय फिनाय नुनो मोनो। गुबुन जायगानि अमा गुफुर अमा गोसोम फिसिनाय नुनो मोनो बिदिनो ब्रयलार फोरखौ जोङो मिदिसिन होननानै फिनाय नुनो मोन आरो बेबाय दिनो होनबाथाय हांसोफोरखौबो माबा दाना होननाय मोनसे मुवाजों मा होनो गोबाव गोबाव मासमोन गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैयिनि जुगुनाव जाउनाव गोबाव गोबाव सम एबा मासनि गेजेराव देरोमोन। नाथाय दानि आथिखालनि मुगायाव मा होनो दाना होननाय बेफोरबायदि मुवा जों हांसो अमाफोरा गोख्रै माने माने खम समनि गेजेरावनो जों देनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि जाउनाव जोंनि खायसे सुबुं माहारिया बेफोरखौ जानानै गोबां जखम जानाय एबा बेराम आजारजों गोग्लैसोनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां रोखोमै जोंनि ओनसोलाव मा होनो बिदिनो मेडिसिन मेसिनजों जानाय मेडिसिनजों होनानै फिनाय बिदिनो अमा बेबायदिनो बयलारफोर बिदिनो हांसोफोरखौ जानानै जोंनि खायसे बर' आइजो एबा बर' सुबुंफोरा बिदिनो आरो गोबां सुबुंफोरानो गावनि मा होनो देहाखौ मा होनो बेमार आजारजों भुगिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो बर' आइजोफोरा जि जुनार होनबाथाय गोदोनिफ्रायनो फिसिबाय थानाय दाउ एबा अमाफोरखौ फिसिनानै जाबोनायसै। दा एसे खम जाबाय। आथिखालाव मा होनो बिदिनो गोबां रोखोमनि मेडिसिन होननानै फिनाय जानाय नुनो मोनो नालाय। बिनिखायनो जोंनि अमाफोर खौ फिसिनायाव गोबां गोख्रों जानानै जोंनि बर' आइजोफोरा फिसियोमोन। अमाखौ फिनायाथ' मा होनो अमा फिनायाथ' मा होनो अमाखौ गोरलैयाव खम बेसेनाव फाननानै देरबा गोबां रां मोनो नालाय। बेनिखायनो बेखौ फिसिनायखौ गारनो हाया आरो बर' आइजोफोरा। मा होनो गोदोनिफ्रायनो अमा फिसिनायाव फार्स्ट अमा फिनायाव बेखौ ओंखामजों फेदेरदोंमोन। बिनि उनाव थास' बिनि उनाव गुन्दै गुन्दैखौ होगोरो फिसानि निफ्रायनो एबा गोरलैनिफ्रायनो बिसनि थाखाय गुन्दैयानो मोनसे आदार अमानि थाखाय अमाखौ मा होनो? बिदिनो गोबां गेदेर जासिम बेखौ थास' रुयै रुयै फिसिनायखौ नुनो मोनो, आरो बेनि उनाव माखासे मा होनो जोंनि आबहावा गुबुंले थानायनि जाउनाव जोंनि माखासे फिनाय जुनारफ बेमार आजारजों थैनांगौ गोनां जायो आरो। जाय बिग्रा बेफोरो गोबां खस्थ' मा होनो? थैजानानै एबा लस जाजानो गोनां जायो आरो। नोंथां दा जोंनिथिंथ'
बेनि अगायैबो गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा। सैमा बिलाथि एबा गुबुन हारिनि सैमाफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो गोबां समायना समायना। सैमा बेलाथि सैमा फान्था सैमा मेन्दा सैमा मेन्दि जों बेफोरखौ फिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
दा जोंनिथिंथ' बेबायदिनो। गुबुन जायगाफोरनिफ्राय लाबोनानै बिदिनो सेसा बिदिनो मोनसे दावमासार दाउ। बिदिनो गिदिर गिदिर दाउफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां रोखोम। रोखोमनि जिब फोरा गोदोनि बायदि मा होनो गोबां मा होनो गुबै मा होनो अमाफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनला दानि जुगाव खालि मिडिसिन होनायखौ नुनो मोनो। आजि खालि अमाफ्राबो गोबां बेमार आजार आजार जानायनि जाहोनाव साननैसो सानथामनि गेजेराव थैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनिथिंथ'। मोसौ होननाय बेफोरथ' गोबां खमायलांनो हमबाय आरो न'खर न'खर। न'खरावनो मोसौखौनो नुनो थांला आरो। गोदोनि दिनाव मा होनोमोन जायनि न'राव मोसौ गैया माइनाव गैया होननाय खोनानो मोनोमोन बर' समनि गेजेराव जेराव बर'फ्रा फोथायोमोनदि जायनि न'खराव मोसौ दं बेहा माइनाव दं होननानै। मोसौआ मोनसे लोखि बुस्थु नालाय बेजोंनो जोंङो गोदोनिफ्रायनो मोसौजों हालौवनानै आबादखौ मोनो नालाय मोसौआसो जोङो जानो थाखाय। आदार होयो नालाय बेनिखायनो जों मोसौखौ फिथारनांगौमोन आरो गोदोनि दिनाव। जायहा मोसौ गैया माइया माइनाव गैया होननानै साननानै लाजायोमोन आरो। दा जा जायनि जाहोनाव जों मोसौखौ फिसिनाय खौ नुनो मोनै जाबाय आबादफोरखौ मोसौ मोसौ हालेवनाय नुनो मोनला ट्रेक्टरजों गासिबो हालेवजोबो बेबायदिनो। मोसौनि बेसेनाबो दा आथिखालाव गोबां। बारायबाय मोसौ मासेनि दा मानो दा लाखआवसो थांबाय आरो नोंथां दा। नोंथांमोनथिं मोसौआबो गोबां रोखोमनि गैयैखौ आंबो खोनानो मोनदों। बेबायदिनो जोंनिथिंबो। बेबायदि जानानै दं मोसौ बोरमा बांद्राय गैयि नुनो थांलिया। जाय न'खराव जोङो मोसौ बोरमा ग्रोम ग्रोम नुयोमोन। दा आथिखालाव बेफोरबायदि बेफोरनि न'खरा मोसौ बोरमा गैलिया दा। जोंनिथिं बिदिबायदिनो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनलिया। मोसौ मासे नुनो मोननाया जोंनि न'खराव जोङो माइनाव गैयै बायदि नखर' न'खर होनजायो जायनि न'खरा। माइनाव गैयैजों जोङो नुनो मोनो जाय सुबुङा गोबां रोखोम समनि गोदोनि दिनाव मोसौखौ गलि बुंजासे एबा गलिसे फिनाय नुनो मोनोमोन। आथिखालाव नाथाय बेफोर बायदि मोसौ जों फिनाय नुनो मोनलिया आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा नोंथां समाबो जाबाय जोंनि राय्लायनाय सम सम खोन्दोखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ फोजोबनाय जाबाय दे नोंथां।